हेलौ।
हेल' नोंथां।
औ आंनि माथोखौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
नोंथाङा मा खालामबाय दं।
आं ओरैनो जिरायना दं र नोंथां नोंथाङालाय।
औ आंबो बिदिनो ओरैनो दंफां साहायाव जायानानै दं। ज जोबोद गरमबो नालाय। ओ दा आं जेनेबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होनानै कलखौ हरनाय जादों आरो रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
ओ जेनेबा संनाय होनबाथ जोंहा गोबां ओंख्रि दं नङा होमबा? बिदिनो अनला खारै अनला खारैखौसो बोरै सङो जेनेबा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां अनला खारैखौथ जों संनो गोबां हायो गोबां रोखोमजों जोबां मैगं थाइगंजों संनो हायो आरो अनला खारैजोंसो जों जोङो दाउ बेदर नाफोरजोंबो जानो हायो ब्रयलार बेदरफोरजोंबो जानो हायो न नोंथां?
नंगौ नंगौ।
दा आङो अनला खारैजों दाउ बेदरजों सावरायनोसै जों अनला खारै संनो होनबा थ। फार्स जोङो माइरं- लाग्रो नांगोन बिनिफ्राय जो माइरंखौ सुना लाबाय सुना लानानै देनानै लाबाय आरो बा गोदोनि दिनावथ जोंनिया बिदि माबा गैयामोन ओम ग्रेनडार गैयामोन आरो। दानि दानिया थ दा ओमफ्राय दि-दि थबसेफोरावबो देनो हायो आरो दिंखियावनो देनो हायो दा जोंहा दिंखि गैया दिंखि गैया लायनो ग्रेडार गैया दिंखियाव देयो आरो दिंखियाव देना लाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय देना लानानै बा दाउ बे दाउखौ सायनानै गोदानानै लाबाय बिनिफ्राय सुनानै लाबाय नोंथां खोनादोंना?
औ खोनागासिनो नोंथां।
इमफ्राय बिदिनो दाउ बेदरखो सुनानै लानानै बिनिफ्राय दै गुदुं हो दै गुदुं खालामबाय दै गुदुं खालामनानै बेयाव आलु होनोबा आलुजों दैजों गोदौ होफाबाय ओमफ्राय बेयाव खारै होबाय खारै होनानै दया गुुदुं जाब्ला गोदौब्लाथाय बेयाव माइरं गुनदैखौ होयो आरो होनानै बिनिफ्राय इयाव संख्रै फानलु सामब्राम देनानै होयो आरो बिदिनो ना होनानै ओमफ्राय जित्याना अनला ओंख्रिया मो गथा जागोन गथा जागोन होम्बानिया जोङो बे एवनानै लाना एवना लाबाय दाउ बेदर एवनानै लानाय दाउ बेदरखौ अनलायाव होनानै बिदिनो संबाय थागोन आरो गोबाव समनो बिनिफ्राय गोबाव सम संनानै जिता मोनगोन बा अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रियाथ' जोङो गथाबाथाय मोजां जायो आरो बांसिन बिदिनो ग था खालामना लानानै मोनबाथाय खां-खांबाय बिदिनो अनला ओंख्रि जाबाय आरो नोंथाङालाय मादै सङो
औ जेनेबा अनला खारै होनबाथ' जोङो गिबियावनो ओ माइरं जेनेबा अन गुन्दै अन गुन्दै नांगौ जायो। बेनिखायनो जों गिबियावनो माइरं माइरंखौ जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो दसेनि थाखाय बिनि उनाव बेखौ जोङो सु आङो सुखांनानै ओ एसे राननो होनाय जायो आरो जेनेबा दैखौ स'गारनो होनाय जायो। बेनि उनाव ओ खायसेया जेनेबा ओ दिंखियाव दैयो खायसेया ओ ग्रेण्डार मेसिनाव जेरै नों बिथाङा थबसियावबो दैयो होननाय बायदि बिदिबो देयो औ बेनि उनाव अनला खौ ओ अन गुन्दै देग्रोना लानाय जायो आरो बेनि उनाव ओ अनला होनबाथ' जों जेनेबा गोबां ओ बुस्थुफोरजों संनो हायो जेरै- ओ दाउ बेदर ना औवा मेवाइ औ जेनेबा औवा मेवाइ होनब्ला जोङो बेखौ ओ बारिफोरनिफ्राय औवा बारिफोरनिफ्राय लाबोनांगौ जायो आरो औ बे-बेनि उनाव बे बेखौ जोङो मोजाङैनो सायना लानानै ओ सुनांगौ जायो आरो बेनि उनाव ओ ओ फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा बिदि हाग्रोना लायो आरो।
औ
अ बेनि उनाव जों बेखौ जेनेबा सारायाव एसे थाव होबाय सामब्राम गोजा एबा ओ बानलु बेफोरखौ मोज जाङैनो जारोम जारोम एवना लाग्रोयो आरो ओ बेनि उनाव जोङो ओ जेनबा बेदर दाव बेदर एबा ओ मा होनो औवा मेवायखौ जोङो मोजाङै नो एवना लायो आरो एसे मोनखानाय बायदि सं ओंख्रै हालदै ओ मस्ला जानांगौ बेफोरखौ होनानै बेलां बेनो लानायसै बेनि बेनि उनाव ओ दै गुदुं गुसुबो होजायो बेखौ होनाय जायो आरो औ जे बेखौ ओमफ्राय बेनि उनाव खोबना दोनो जेब्ला दैया एसे गुदुं जायो अब्ला ओ अब्ला जों खारैखौ होयो आरो खारैखौ होनानै जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो जोङो ओ मा होनो बे अन गुन्दै देना लानायखौ फ्रि फ्रि फ्रि सारना होयो आरो
औ।
औ खायसे खायसे जेनेबा दै गुदुङाव बे अन गुन्दैखौ ओ गलायना लाग्रोखायो आरो बेनि उनाव बेखौ होना होयो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव बांसिन जेनेबा आं नुनाय बायदिबा बेखौ फ्रि फ्रि फ्रि बिदि सारना होयो आरो बिनि उनाव जेनेबा जोङो ओ नांगौबादि जों संख्रै एबा खारै बेफोरखौ मोजाङै नायनानै होफिननाय जायो आरो
औ।
औ ओ जेनेबा अनलाखौ बै जों जेनेबा ओ दै गुदुंजों बिदि गलायना लादोंमोन ना बेखौ जों माने एरबाय थानांगौ जायो ओ जेनेबा बे गथा खायि बायदि बेखौ एरबाय थानांगौ जायो बेनि उनाव जोंनो जा नांगौ बाय दि थुनदिया एबा ओ थुनदिया गैया बा ओ मा होनो खासिथारा औ गंगार खासिदाराखौ माने गं-गंगार दुन्दियाबो होनो आरो खायसे खायसेया औ। बेखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जाबाय आरो जेनेबा आंथ' नोंथांनाव सोंदोंमोन जेनेबा संनाय होनबाथ' अनला खारैल' नङा। जेनेबा गोबां ओं ख्रि दं नोंथाङा जेनेबा ओ मा मा सङो जेनेबा माखौ नोंथाङा जानो मोजांसिन मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
आंथ' जानो मोजां मोनो मैथाजों नाजोंबो जानो मोजां मोनो सबायजों सामजोंबो आरो आरो सबाइ सामु मैथा ना थ होनखाबाय आरो माबा आं दा बुंनोसै मैथाजों नाजों। मैथाजों नाज जों जानोबाथाय आङो मैथा गोखैखौ साबसिन मोनो आरो बै नाखौ बेे ना थायो फिसा फिसा फिथिग्रि ना बै नादो जेन बे नाखो लानानै नाखौ सायनानै लाबाय सायनानै लानानै सुनानै सुनानै बिदिनो थावाव एवनानै लाबाय आरो नाखौ फिसा फिसा नाखौ एवना लाना नै ओमफायो बे मेस्था जेबा मेस्थादो संगोन बे मेस्थाखौ मेस्थाखौ हा सु बासिनानै सुनानै हानानै लानानै बिदिनो थावाव इसे एवो आरो थावाव एसे एवनानै बिनिफ्राय एवनानै जिथाना मेस्थाया रेबलाङो बा रहायलाङो बेयाव थावाव एवनानै जेनेबा सुंख्रै, हालदै होनानै रेबबाथाय बेयाव दै होयो आरो दै होनानै बिनिफ्राय जिता दैया इसे गोदौगोन बा गुदुं जागोन अब्लाना बेयाव जों नाखौ होना होयो नाखौ होना होनानै बिदिनो थोजासिम ओंख्रिया मोजां मो ओंख्रिया मोनब्लानो सुं संख्रै नाङाबा संख्रिखौ नायबाय बिदिनो नायनानै नाखौ होनानै मोनबाथाय खाङो खाङो आरो आं बिदिनो सिम्पोलै सङो आरो नोंथाङालाय मादै सङो मेस्था ओंख्रिखौ? नोंथां
मैसा होनबाथ जेनेबा नाखौसो गोसोखांयो नोङा ओमबा? ओ बिदिनो जेनेबा फुख्रि गोनांफोरा जेनेबा फख्रियावनो नाखौ ओ सारग्रोना एबा गुरग्रोना लानाय जायो आरो जेनेबा फख्रि बेफोर गैयैफोरा जेनेबा खायसेया दुब्लिफोराव गुरना लायो एबा बाजारफोराव बायनानै लायैनाय जायो आरो बेनि उनाव जों बेख खौ लाबोनानै। ओ मोजाङैनो सायना लाग्रोयो सायनानै जेनेबा फिस फिस फिस बिदि हायो हानानै मोजाङै सुना लाग्रोयो आरो ओ बेनि उनाव ओ मैथाखौबो जों जेनेबा जानांगौ बायदि नआव थाखाबा ननिफ्रायनो थायो एबा गैयाबा बाजारनिफ्राय बायना लाबोयो बेफ बेखौबो मोजाङैनो सायनानै ओ सुनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो नाखौ हालदै संख्रै बिदि होनान फ्राय मोजाङैनो लागायना लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो सारायाव साराया जेब्ला सारायखौ जानग्रोयो बेनि उनाव साराया जेब्ला दुङो ओ थाव होनाय जायो आरो जेब्ला थावा मोजां जाङै दुङो अब्ला जोङो नाखौ मोजाङै एवना लानाय जा जायो आरो बेनि उनाव नाया जेब्ला मोनो जों बेखौ ओ खांना दोनो बेनि उनाव जोङो जेनेबा सामब्राम गोजा एबा सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौ मोजाङै एवो आरो बेनि उनाव जेनेबा खायसेया मैथाखौबो एवग्रोना लायो। नाथाय खायसेया दै होग्रोयो आरो दैखौ होयो जेब्ला दै हो एसे दै दुङो नाखौबो होजोबो आरो औ ना होनायनि उनाव ओ जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौओ होमबाना जेनेबा मैथाखौ गारसोमना होयो आरो जेनेबा एवग्राफोराथ‌' गिबियावनो होयो होखाबाय नालाय ओ एवखां मैथाखौ एवनायनि उनाव दै होयो होनायनि उनाव ओ नाखौबो होखाबाय आरो बिदिनो मोजाङै गोदौना गोदौब्ला संख्रिखौ नायो जोङो औ जेनेबा नानि नानि रोसि बि जेनेबा मोजाङै ओंखारजासे दैया एसे मा होनो गथा जाजासे बेखौ ओ जोङो दोननाय जायो आरो सारायाव औ बिदिनो नांगौ बायदि जेनेबा दुनन्दिया बेफोरखौ होनाय जायो आरो आङो बिदिनो सङो आरो नाजों मैथा जों ओ ओ अब्ला नोंथां जोंहा दा समाबो जाबाय नङा होमब्ला ओ दोन थ' लायदिनि नामा
औ दोनथ'लायनोसै दे नोंथां गोजोनथों औ